हेल'
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
अ नोंथाङा खोनागासिनो दं ना?
खोनादों नोंथां
अ अ नोंथांहा सम दंबा दिनै आं नोंथांनि सि लोगोआवहाय एसे सावरायनो सानदोंमोन।
ओ नावहरथा आंहा सम दं। नोंथाङा नोंथां नोंथाङा माबाफोर बाहायदों नामा माने हेडफन नङाबा माबा?
अ नोंथां आं हेडफन लागासिनो दंमोन।
अ बेयो एसे गाज्रि सोदोब ओंखारगासिनो
अ नोंथां
बारा बारा फैदों माने औ दा दा मोजाङै खोनादों। दे बुं नोंथाङा
अ नोंथांनि दिनै आं नोंथांनि सोमोन्दै एसे दिनै दैबानानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां दै बानायाथ' गोबां जानाय नुहुरदों आं जोंनि जायगायाव जायाखैब्लाबो माने जों जानबुंफोराव नुदों माने भिडिअफोराव ओ बिनि सोमोन्दै रायलायनो दा मोजाङानो जागोन नोंथाङा मा नोंथाङा जागायजेनब्ला आं मोजां मोनगोन
अ अ नंगौ नोंथां नोंथाङाथ' मिथिनो मिथिनो हागौ दासान्दै दैज्लांनि बोथोर जि ओं दासान्दि सानफ्रोमबो नङाब्लाबो साननै सानथामनि उनावब्लाबो अखा हागासिनो बिदिनो दं उम आरो अ दिनैनि टाइमावथ' आरो नोंथाङा मिथिनो हागौ दु बिदि मा हाखर हालाफ्राबो एसे खम जाबोदों जायनि जाहोनाव जेथिं जेखिजाय उम जे जेखिजाजों दै बाना नि माबाखौ प्रब्लेमखौ नुनो मोनदों आरो सोहोर नोगोरफोरावथ' बुंनो नाङा एसे माबा अखा हाब्लानो सब बुं फुंजोबो आरो
एसे अखा हाब्लानो बुंलाङो जायगाया
उम उम बेनि जाहोन ओ बेनि जाहोन बे नंङा नोंथां माने हमना ला किसुमान जाहोना आर्टिफिसियेलबो दं। आरो खिसुमान
नंगौ नंगौ नेचारेलिबो दं।
नेसारलिबो दं।
नाथाय नाथाय दा जा जायगासिनो बेखौ बेखौ नेचारेल होननानै बुंनायाबो गाज्रिस जागोन माने मानोना जों मानसिनो ख खालामनाय जादों बांसिन जेरै दा गुवाहाटियाव जानायखौ नुनायानोथ' माने दैया आसलथे दैमानि गेजेरजों बोहैलांनांगौ नाथाय लामा लामाथिं बोहैलांनाय नुदों दैखौ माने लामाया दैमा बायदि जानाय
ओम आरो गोबां बिरियावनो नुदों जों ओ दै मान सिथ्लायावनो बा बारान्दायावनो ना हमनायखौ नुनो मोनदों ओम ओम
अ बिदिबो नुदों नोंथां दै बानाया
उम
गोदोआवथ' एकदम दैमा सेर बा बिदि गाहाय जायगाफोरावसो जों दैबानाखौ नुनो मोनोमोन। दानिया बाथ'एसे बेफोर एसे अ बिफोर अ' दानिथ' जों सोहोरफोरावसो बांद्राय नुनो मोनो ओ
अ मानोना सोहोरफोराव दै थांनाय लामाखौ बन्द' खालामनानै लानाय जायो मानसिफ्रा बेखायनो बियो बारायलांबाय थादों जुदि जों मोजांङै नो सिस्टेमखौ खालामो माने दै थांनाय लामाखौ जों मोजांङै जों जुदि दिहुननानै होयो अब्ला बे जा हाया जानाय नंगौ होननानै आं सानो मानोना जोंङो गावनो गावनि खैफोदखौ लाबोन लांनाय बायदि जायो जों गाज्रि गाज्रि बेसाद जेरै प्लास्टिक मावबा
ओम
ओ बाहायखान्दा जाबोरफोरखौ जों जुदि दै ओ नंगौ दैखांनाय नालायाव जुदि जों गारथेनानै लायो अब्लाथ' बे दैया थांनायाव थांनाय नंङा दैया बेबायदिनो बानफानिथ' जाथारगोन माने दै बानायाथ' जाथारगोन
ओम आरो लोगोसे ओ ओम आरो लोगोसे जों आरो लोगोसे जों नुनो मोनबावोदि दैमा सोरफ्राव मानसिफोरा दैमाफोरखौ माने हा होथे होथे माने न' लुनाय नुयो ओ आरो दखानफोर लुनाय नुयो आरो लोगोसे खिसुमान हमना ला बिलोफोरखो माने गोबांङानो बिलोफोरखौ फबनानै गामि बानायनायखौ जों नुनो मोनो। नंङामबा नोंथां ओ दासान्दिथ' अ जों गामिफ्राव थांब्ला माने गोदोआव माने गोबां हला होनो जों नोंथांङा सिनायखौना हला होनब्ला अ हला अ हला हाखरफोरखौ नुनो मोनोमोन दासान्दि थ' जों अ बेफोरखौ फबै फबै मानसिफ्रा लामाफोरखौ गोजौ खालामामनायखौ नुनो जों मोनो
ओम नोंथां बेबायदि खालामनायनि जाहोनाव बेफोर बारा जानो हमदों औ दंबावथार जुदि बिदि खालामदों खालामनाया नाथाय दै थांनायनि थाखाय जुदि जों लामा दोनो अब्ला बेबायदि जानाय नंगोन होननानै आं सानो आरो मानोना दै थांनायनि थाखाय लामाखौनो दोननाय जाया बेखायनो बेफोर बारा बे बारा जालांगासिनो
उम उम आरो लोगोसे गेदेर गेदेर दंफांफोरखौबो बिफां लाइफांफोरखौबो दाननाय नुयो जों मानोना दंफां लाइफांफ्रा जेब्ला थायो अब्ला हारुंजों दंफां लाइफांफोराबो सानि दैफोरखौ इसेबाबब्लाबो बोयो बोनानै हा सिङाव दैखिनिखौ थांनायाव मदद खालामलायो हेफाजाब होयो होननानै सानो जोङो
बेनिफ्राय बिफां लाइफांखौथ' गायथारनांगोन जों मोना बिफां लाय हा दैखौ बोनायावबो हेफाजाब खालामगोन आरो मोजाङै दै बानायनि फ्राय हाफोरखौ खुरखा लांनायावबो हेफाजाब खालामो माने खरफालांनायाव होबथानायावबो हेफाजाब खालामगोन।
ओम नंगौ नोंथां
मानोना बिफांनि रोदाया हाखौ मोजाङै सेबनानै लाखिनाय जायो माने।
हमथाना हखियो नंगौ नोंथां।
औ नोंथां
नोंथाङा बुंनायब्लादिनो बा बिदिनो माने हमना ला दैमा सेरनि दंफां लाइफांफोरखौ गोबां दाननाय नुयो नङा होमब्ला नोंथां जायनि जाहोनाव दंफांनि रोदायाहै जा हाखौ हमथाना लाखियोमोन। बि हाखै हमथा लाखिनो अ हमथानानै लाखिनो दायो दंफां लाइफां एसे खम जाबोदों जायनि जाहोनाव दैफोराहाय बांसिन खुरखायो खुरखानानै आरो मानसि थानाय जायगाफोरावहाय माने दैबानाखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बिनि अनगायैबो जोंहा नेसारेलिबो जानाय नुयो। गोबां जायगाफ्राव माने एसे हाफोर गोथ' नङा होनोमब्ला मानो होनब्ला गोरान बोथोराव अ गोरान ओम गोरान बोथोरावथ' अखा हाया। बे समाव माने दैमाफोरा एसे रानलांगोन। दैमा जा हाखर हालाफोरा जा एसे रानलाङो अब्ला माने मा खालायो मानसि फोरा अ दैमा सेराव माने न' स'फोरखौ लुनाय नुयो बा दैमाफोरखौ माने खोथेनाय नुयो नङा होमब्ला गावनि माबा माबानिफ्राय माने गावनि गावनि मुलामफा बा लाब थाखाय दैमाफोरफोरखौ एसे खोथेयो बा दैमाखौ नारथेयो। जायनि जाहोनाव जेब्ला माबा जायो ओ दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला माने हुरा हुर अखा हायो बे अखा हानायनि जाहोनाव माने गोबां दै माने बोहैग्लायबोयो उनाव बिनि बिनि जाहोनावनो हमना हमना ला जा आं बुंबाय जायो नारथेयो नारथेनाय माबाफोरखौ माने ओम बेफोर जायगायाव माने दैफोराहाय माने बांद्राय
सौदावलाङो बेनिफ्राय दैया जमालायो मानोना थांनायनि लामाखौ बन्द' खालामनायनि थाखायनो जादों बे जाहोना मानोना दै दैनि थाखाय जेरैब्लाबो लामाखौ नांथारगौ माने।
ओम ओम
माने लामा मोनाब्ला बे सौसिनानैब्लाबो थांगोन।
नंगौ नोंथां
मानोना बे बे नेचारानो बेबायदि आरो बुंनो थाङोब्ला माने बेखौ जों रावबो जेबो गुबुन रोखोमै जेबो खालामनो हाया आरो
नंगौ नोथां नंगौ उम आरो जों नुनो मोनोदि दै बानानि समाव गोबां माने एम्फौ एला बा थाम्फैफोर माने बांद्राय जायो जायनि जाहोनाव हमना ला बेरामफोराबो बांद्राय जायो, आरो हमना ला दैयाव गोबां गोथै गोथाव बुस्थु बा
नंगौ।
लेथ्रा बुस्थुफ्रा माने बोहैग्लाय लांबोयो, नङा होमबा नोंथां। बिनि जाहोनाव हमना ला गोबां मानो किसुमानद जायो। आरोसोल
अ माने गाज्रि बेसादफोरखौबो सौस्रांलांनानै ओ गुबुंलेबो खालामो दैखौ, न'आव नोंथां। हेल'।
गोबां जायगायाव थांलाय फैलाय बेखौ होबथानो हानाय माबाफोर राहाफोर नोंथाङा सानदों सानो नामा? बिदि दं होननानै।
आं आंथ' सानो दं दंनायाथ नाथाय
मोननैसो दङ मोननैसो गैयाबो आरो बुंनो थाङोब्ला, जेरै थानायखौ आं बुंनो थाङोब्ला माने जों ड्रेनेज सिस्टेमखौ मोजां खालामनांगोन। दै बोहैलांनायखौ बेनिफ्राय आरो जायखि जाया जों जेराव मेराव बिदि बाहायखान्दा मुवा बेसादफोरखौ गारनो नाङा। प्लास्टिक जाबजाखि जाया गारनो नांआ। जों मोनसे गारनायनि थाखाय मोनसे थिरांथा लानांगोन माने। जां जाय
नंगौ नोंथां।
बे बिफां लाइफां गायनांगोन बे गासैबो बे जों नोजोर होनांगोन अल्बाने अब्ला बेफोर जानाया जोबलांगोन आरो माने बेफोर जानाय नङोन अब्ला बेफोरनो राहा आरो बुंनो थाङोब्ला। हेल' खोनादों नोंथां? नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोर मोजां मोनबाय। जोंनि इनावबो बेबायदिनो राय